हेलौ
हेल औ।
ओं खुलुमबाय खोनादोंना। मा खालामदों।
दं ओरैनो जिरायना नोंथाङालाय।
आंबो ओ ओरैनो दं दासो ओंखाम जाखांनानै आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ। बाखि खबर सबर मोजांबा?
औ मोजाङानो।
ओंख्रिया जोंहाना माबासो ओंख्रिया माबासो बयलार बेदर ओमफाय आलु बिलाहि।
ओ
औ औ बोथोरफोरा माबायदि गरम नामा?
औ जोबोद गरम जाना दं।
नोंस थिंलाय।
जोंथिबो बेबायदिनो बहुद गरम थ' नोंथांजों आङो माखासे बाथ्रा सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन सानदोंमोन आरो नोंथांनो जुदि सम दङमोनब्ला रायज्लायनो हागोन नामा नोंथांजों दसे सम।
रायज्लायनो हागोन मानि खोथायाव सावरायनो सानदोमोन।
ओ बेनो आङो सानदोंमोन दि जे जोङो माने बेरायनानै जों मा मुलाम्फा मोनो माने बिनि बागै एसे नोंथांजों रायज्लायनो सानदोंमोन आरो हायोबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे जों बेरायनानैहाय मा मुलाम्फा मोनो बिनि बागै।
आं दा बुंनो हागोनदि गुबुन -गुबुन जायगायाव बेरायहैयोब्ला जों मोन्थि योदि जेनबा बै जाय बै जायगानि थानाय जानाय बा बै जायगानि रायज्लायनाय बिसोरनि राव फोरखौ जों सोलोंना लानो हायो नङा होमबा आरो जों जोब बोद गि बेल ओ बेलेग- बेलेग गियान मोनबोयो आरोना बेरायनाय जों लोगोसे बै जायगानि मोनसे जेनेबा आरो जों जारिमिन हो होनांगोन ब जायगानि जारिमिन खर फोर खौ मिथिनो मोनो आरोना जेनेबा गोदो मा मा जालांनानै बेयो जायग जायगायाव मा जानायमोन बेफोरखौबो जों बेरायनायनि गेजेरजों मिथिनो फाय नङा होमबा? आरो जों बुंनांगोन। जाय बादि बाथ्राखौ जोङो सोलोंथाइजों मोनाबो जानो हाग बेखौ जोङो बे बेरायनाय जों मोनो बिदि नङा जे जि जों सोलोंथाइजों मोना बोआ बो हामबाबोदि उम सोलोंथायखौ सोलों सोलोंथायजों गियान मोनोलब्लाबो सोलोंथ सोलोंथाय जों लोगोसे थाय जुदि जों बेरायनाय बेरायनायाव जोङो। मा होनगोन गावनि मेगनजों नुनाय नङा होमबा गावनि मेगनजों नुथारनायनायफोरा गोसो गाव थायो नङा होमबा। औ औ बिनि थाखायनो ओ बिनि थाखायनो जोंना बे फोरजोंबो जोबोद मुलाम्फा जायो आरोना आरो बाव गुबुन गुबुन जायगायाव ओ मा होनगोन गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो जोङो बेरायहैयो बेरायनानै मा होनगोन ओ जेनेबा जों दा लोगो जों बा बिमा बिफाजोंङानो जा गुबुन गुबुन जायगा बेयाव बेरायहैयो ब्ला जोंहा मोनसे गोसोआव रंजानाय बा गोजोननायबो बेफोरबादिबो जायोना नङा होनबा औ औ औ अ बि बिबा आरो थ जों नामा ओ ओ बेयो मानो गुबुन गुबन जायगायाव बेरायनो होमब्ला बेयो जोंनि मोनसे ओ गियान बे जायगानि थानाय जानाय लोंनाय बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनि मा होनगोन इन्जयमेन्टनिबो मोन से आरो ना
उम
आं एखौ बुंनो हा बेखौबो इखौनो बुंनो सानदों आरो ना। नोंथांनि नोजोराव दा फोरमायना होदो एसे।
औ औ थ' नोंथाङाथ' ओरैबायदि गुवारै गोथौयै मा माखासे बाथ्राफोरखौहाय फोरमायलांबाय थारैनो नों थांनि बाथ्राया थारैनो बाख्नायजाथाव। दं आंनि मोनदांथियाव बेनो आरो थ' नोंथांनि बुंनायाबो थारैनो सैथो जे जोङो दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जों गोबां इन्जयमेन्ट मोनो आरो गोबां सोलोंना फैनो हायो जे जों माने दाबसे जायगायाव थांगोन बे जायगायावहाय बेसेनि था नाय जानाया माबोरै रायज्लायनाय रावफोराहाय माबोरै जे मा खालामनानै मोजां मोनो आरो बै जायगायाव बै ओ बेसाद बा जिनिसा माब्ला बानायजानाय माला दाफुंजानाय जों बेफोरखौ बो माने इसटरि हिसाबै जों मोनथिनानै मोनो थ बेफोरखौ जोङो माने गेलि जों गावनि मेगनजों नायनानै जों सोलोंनानै फैनो हायो आरो आरो जों दाबसे गोदान जायगा नुयोबा थ' जोंनि गोसोआव बयनाबो माने मोनसे जयमेना फैखायो जेरैहाय जोङो लावखार ओंखाम जानो थाङोबा जों दाबसे जायगाया लानासो जों थाङो नङा होमबा? द बेफोरबायदि जोङो दैमा सेरफ्राव बेफोरबायदिनो लावखार ओंखाम जानो थाङो थ' बेफोरावबो जोङो माने लोगोफोरजों ज' थांनानै माने दाबसे जायगायाव थांबानो माने जोंनि गोसोआव माने इन्जयमेन्टखौ मोनो आरो थ' बेरायनायनि फायदाया बेनो ओ जों आरो जों मा होनो बेरायहैनायाव त माखासे रुल्सफोरखौबो जों फल खालामनाया मोजां होननानै आं सानो आ जेरैहाय जों दा से जायगायाव थांगोन दाबसे जायगायाव भानि जों माखासे नेमखान्थिफोरखौहाय जों बांद्राय मोजाङै मिथिया थह जों माखासे बेफोरबायदि आरो हमना ला जोंनाथ' आखाइ दङ ना थ आखाइजों जों गोबां ओ बेसाद माने जों दिन्थिसिन दिन्थिनो हायो बै बे बै बे होननानैथ जोङो बेहाय माने सोरबा सोरबायाहाय माने ओ बबेबा बबेहाय बा जायगाया माने ओ सिंगेल फिंक गार माने मोनसे आसिजों माने जों डायरेक्ट माने माबा बेसादखौ जों माने थांखिनानै दिन्थिनो नाङा आरो माने गा सै आखाइ आसि मोनबाखौबो जयै हरनानै जों माने ओ जों दिन्थिनो हायो जे जों बोयो बोयो बेफोरबायदि जों माने फोरमायनो हायो आरो जुदि नोङो मोनसेल' आसि दिन्थिनानै माने माबा मोनसे दिन्थियोबा थ' हमनानै ला नोंनि सेराव थानाय खाथि थिनि सुबुङा साननोबो हागौदि दि बियो गावखौ माबा मोनसे सोंखारिगासिनो थ' फोराव माने माखासे प्रब्लेमबो सोमजि थांनो हागोन गौ आरो थ बिनिखायनो बेफोरखौबो माने एसे नोजोर लाखिनाया मोजां होननानै आं सानो आरो।
औ आरोबाव आरोबाव जोंना मोनसे दंबावो वो मा होनो ओ दावबायनायनि गेजेरजों मुलाम्फा मा होनोबा जेनेबा जोंहा सामफ्रामबो खामानि मावबाय थानाय बा सोरबा फोरोंगिरि सोरबा सोरबा फरायसा बैयानो जा ओ बिदि मा होनगोन ओ बिदि ए खामानियाव गावनि खामानिफोराव मुखुब जानानै थाबाय थानानै मान लाबा इनजयमेन्ट खालामनो लुगैयोना सानसेबाबोथ' थ' जेनेबा सोरबाबा दुखु जाना थादोंबा जेनेबा माबा मोनसे खोथा साननानैनो बिदि गोदोना थाबाय थादोंबा जोंहा मा बेयाव ओ मा होनो बेरायहैयोबा जोंहा स्ट्रेस स्ट्रेसबो खमायो होननानै जों बुंनांगोन आरो ना । नङा होमबा ओं जेनेबा जों दा दैमायावनो थां बा हाजोआवनो थाङो जोंहा एसेबाबो मोजांसिन मोनहैगोन आरो ना जेनेबा दुखुफोराव दङब्ला जाहा इदि बेरा ओ बिदि ट्रेभेल खालामहैयोबा जोंहा माने गोसोफोरा सान्ति जायो आरो बे-बेबो मोनसे बुंनानै बुंनो हागोन।
उम उम उम थ' नोंथाङा बहुद औ औ नंगौ नोंथां, बुंनाया थारैनो सैथो, त नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौ आं माने मिथिनानै माखासे बाथ्राखौ मिथियैयाव नोंथाङा मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर माने बुहुद गोजोननाय मोनदों। त बाखि ओरैनो नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेरायफेरखो?
अ आंथ' मानगोन उम बिदि हाजोआव थुमदाम होननाय मोनसे दङना जायगा बेयाव लोगोफोरजों था थुमजां होननाय दङना अ इबि इयाव था इ बेयाव थांदोंमोन आरोना लोगोफोरजों ज' थांदोंमोन ।
औ औ।
औ ओमफाय आं मा होनगोन मेघालया थांखांबाय, आरोबाव ओरै आनिनि ना अरुणाचलनि ओ बेफोराव थां अरुना चलाव अ नामसाय बायदि बिराद जायगायाव थांहांबाय आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायफेरखो।
ओ हागोन नोंथां आ आंबो ओ बिदि माबायाव ओ अरुणाचल प्रदेशआव आंबो थांखांबाय आंबो शिलंआव थांखांबाय लोगोसे आन्ध्रा प्रदेश, आ लोगोसे दे। आरो आं मायाव थांदोंमोनथाय बावलाय लांबायसो। बिदिनो बबेबा बबेबायाव जायो थांखांबाय आंबो बुहुदनो बेरायहैबाय आंबो, माने बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो आरो आं ओरै औ। मा होनदोंमोन नोंथाङा?
मा होनगोन होमबा जोंहा बे बेरायनायजों जोंहा लोगोफोरजों जेनेबा जयै थाङोबा जोबोद, गोजोन्नाय मोनो होनबा नङा होमबा,
औ
औ माने जोंना मा होनगोन बे जे लोगोफोरजों जमा बेरायनानै जोंहा बे फोरो मोनसे मेम'रिस जाना थायो
औ औ मोन जों मुभमेन्ट जाना थायो आरो
औ जेनेबा जों गोसोखांनो हागोन आरो ना ओ बेफोरनो आरो मा होनगोन दा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनायनि मुलाम्फाफोरा थ जों मा होनगोन ओं बेफोरजों लोगोसे जेनेबा ओम ओ दा इन्जयमेन्टखौ लानानै आरोबाव बिसोरनि एब जोबोद नलेजबोबोथ' मोनबायना थ' सोलोंथाइजोंसो गोसो गे-गे सोलोंथाइजों लोगोसे बे मा होनगोन गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनायाबो जोंखौ बेबादियै जोबोद खो- जोबोद मुलाम्फा होयो आरोना।
नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर ओ औ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसि जों ओ दे ना बिदि ब्ला नोंथां। मालाबा फिन खिनसे रायज्लायफिननोसै
औ मालाबा ओइ गोब गोदान टपिक लाला रायलायलायनोसै
औ औ औ दे
औ दे गोजोननाय थाबाय
जायफ्रा
औ